औ खोनादोंना अब्ला जों दायो मानि सायावहाय साव सावरायबा मोजां जागोन
ओ गाननाय जोमनायनिखौ खौनो सावरायनोसै नामा
ओव जागोन दे नोंथां
उम उम
अब्ला नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जे सिख्लाफोरा मा गाबनि दखनाखौ बांसिन गाननो मोजां मोनो
ओ सिख्लाफोराथ ओ बांसिनानो बरनि बे ओ जे गोमो दखना गोजा जेनेबा गोमो दख'नाखौ गानबा बयबो बैसागु बोथोराव गानबा ब-बयबो मोजां मोनो आरो ओरैनो गानबाबो बैसागु बोथोरनि अनगा ओरैनो गानबाबो बेखौ बेजों समायना नुखायो सिख्लाफोरखौ
औ नंगौ
औ
ओमफ्राय ओरैनो ओ गोमो गोमो दख'नानि अनगा ओ दख'नाया मा मा गाबनि थाबावो?
ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो ओ गासैबो ओ मा होनो गलाफि खालार
औ
मा मा गोमो कालार गोथां खाालार गोबां रोखोमनि थायो आरो कालारा
औ गोसोम फोरबो थायोना?
औ गोसोमबो थायो औ औ बय गासिबजोंबो समायजोखायो सिख्लाफोरखौलाय
औ नोंगौ
खनाखौथ' ओ गासैबो खालारजों गासैबो जेनेबा गाबजोंनो समायना नुखायो
औ औ ओमफ्राय ओ सिख्लाफोरा मा मा गाबनि ब्लाउस गाननो बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा बेखौबो एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा?
ओ गाबाथ' बयबो गानजोबखायो गासिबो ओमफाय गाननायाथ' गासि-गासिबो खाालार गासैनो गाबखौनो मोजां मोनो गाननो जेनेबा गासैनिबो सा साननाया बेलेग-बेलेग जायो नालाय
औ
बेखायनो गासैबो गाननायाबो जेनेबा साननाय हनाय गाैबो बेलेग-बेलेग नालाय ओंखायनो गाननायबो मोजां अबेखौ गानबा माने ओ समायगोन बेखौ नायनानै गानो आरो सिख्लाफोरा
औ ओमफ्राय नोंथाङा मा गाबनि दख'ना आरो मा गाबनि ब्लाउसखौ बांसिन मोजां मोनो?
ओ जो आंथ' बे बर'नि बैसागुनि ओ गोमो दख'ना गोजा ब्लाउस ओमफाय स हादोरा गोजा बेनो मोजां आरो बैसागु बोथोरनियानो। ओरैनो नों अफायबा थांनायफोराव गानोब बा ओ ओरैनो जेनेबा गोमो दख'नाजों ओरैनो गोसोम ओ ब्लाउसजों बिदि ला ओ जोमग्रा गोसोम बिदि लालाबायनानै मोज जां मोनो आरो
औ
ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा ओ आजिखालिथ' हौवाफोरा बिराद ओ माने गामसा गानाना बेनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानगोन
ओ आथिखालावथ' माने ओ मा होनगोन बेखौ मदार्न जुग नालाय बियो बेवहाय आथिखालाव गासिबो जिन्स लंपेन्ट ओमफ्राय टि सार्ट सार्ट बेफोरबायदिखौ खौ बांसिन मोजां मोनो अ अब्लाबो ओ माखासे सुबुंफोर दं ओ जायफोरा गामसाफोरखौ गानो ओमफ्राय ओमफ्राय ओ माबा मोनसे ओ इसोरखौ बावनायाव उ गामसाफोरखौ गाननानै थाङो ओ बेजों लोगोसे आर'नाइफोरबो लायो आरो आर'नाइजोंहाय गस्लाखौ गुफुर गुफुरखौ बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो
औ
मानो होनोब्ला गुफुर गस्लाया ओ गोथार गोथार होननानै साननानै लानाय जायो
औ
बेनिखायनो सुबुंफोरा इसोरखौ गाबज्रिनो थांबा गुफुर गस्लाखौ गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो
औ
उम
ओमफ्राय ओ आथिखालावथ' गामसाया ओ बे जिङाव रुगुङाव ओ आगर एरोना दानिया बेखौ मोजांसिन मोनो ना बै ओरैनो सिम्पोल खौ मोजांसिन मोनो
ओ आंथ' दायो बे ओ जिं जिङावहाय आगर थानायखौनो बांसिन मोजां
औ आथिखालावथ' दानो बेनो जागासिनो दंना?
औ औ नंगौ मानो होनोब्ला बे आगर थाब्ला माने गामसाखौ बांसिन समायना नुनो मोनो आरो जोङो
औ
बेनिखायनो आंबो बे आर'नाइ थानाय सरि आगर थानाय गामसाखौनो बांसिन मोजां मोनो
औ औ
नोंथाङालाय मा गाबनि आर'नाइखौ बांसिन मोजां मोनो?
आङो बासिन मोनो आरो
अ
गोसोमाव ओ गोमो आगर होदेरोना?
औ औ
औ बेख‌ खौ एसे बांसिन मो जां मोनो नोंथाङालाय मा गाबनि आर'नाइखौ बांसिन मोजां मोनो?
आङो बे निला गाब आरो गोसोम गाब बे मोननै गाबखौ बांसिन मोजां मोनो आङो औ ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे माखासे आगरफोरनि मुंखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
थ आङो बारा मिथिया उम दाउराय आगर दङ गोबां ओ दिं खिया आगर दङ गोबां आगर दङ आरो आं बुंनो हाजोबनाय नंला आरो माने आं बारा मोजां मिथिया नालाय नोंथाङा मिथिगौ नामा? आं मिथिगौबा आंनो एसे खोन्थााहरदो
आंबो मोनथिनायालाय एसां मोनथिया नाथाय आङो सिगां फरायनायावहाय जा माहाय गोसोआव दङ बेखौ खौ आङो बुंगोन आरो ना ओ जेरै उम दावउथु बिखा ओमफ्राय फारौ मेगन
औ
ओमफ्राय दाउनि सावगारि
औ
ओ दावरायनि आगर उम। बेखिनियानोसै आरो। आंबो बिनि अनगा गोसोआव दायो। गैला।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा बे आसागि बैसागि होननायखौथ' खोनादों जानांगौ बिसोर बिथाङा बिब' बिनानावमोन ना।
औ एसे खोनादोंमोन ओमफ्राय आं मोजां मिथिजोबा आरो।
अ मिथिनायथ' आंबो एसां मिथिया नाथाय बिथांमोना आं खोनानाय मथेब्ला बिथांमोना माने ओ गोजौआवहाय हमना ला दाउ मासे थांदों। अब्ला बे खौ बे बैसागि होननाय बे बिनि बिनानावआ माने आ आगरखौ लोगो लोगोनो एरनो हायो बिदि खोनादोंमोन आरो आं।
अ।
माने मानिबा मोनसे आगर नुब्ला बैसागिया खोन्थासिगोन ओमफ्राय बेखौ आसागिया लोगो लोगो एरसिगोन आरो ना बि-
औ औ औ।
उम। बिथांमोना माने गावसिरनि खामानियाव जोबोर आखा फाखामोन आरो
नायाव
औ।
नोंथाङा खोन्थानो हा औ दे मा।
ओमफ्राय दानि सिख्लाफोरा माने माबादि गस्लाफोरखौ बांसिन गाननो मोजां मोनो नोंथाङा मिथियो नामा।
अ दानि सिख्लाफोराथ' ओ गोबाङानो ओ। दख'नाखौ गाननानै एसे ओ दानि मर्दाननि ओ माबाफोरखौ गाननो नागिरो मानसिफोरा
औ औ।
ओरैनो बे हाबा हुखा बिदि ओ माहायबा मोनसे माबा ओ जादों बिदियावफोरबाथाय दख'नाखौ गानलाङो आरो। ओमफ्राय ओरैनो माबायावथ' दानि मर्दानखौसो बाहायनानै लाबाय गोबाङानो।
उम।
नोंथाङा
जायो आरो
नोंथांनि नेटआ मोजां गैयामोन आं खोनानो मोनासै आङो नोंथाङा खनसे बुंफिननो हागोन नामा
आथिखालावथ' मान गामसानि खालार नुनो मोनो ना
औ औ
औ आङो माने आंनि नुनाय मथे आङो गोथां गाबनिखौ बांसिन नुनो मोनो आरो मा मा गाबनि नुनो मोनबावो
अ ओं आंनि मोनसे सिङावथ' आरोबाव बे एसे गुलाफि गाब गला फि आरो गोजा एसे गेजेर जखाननि मोनसे गाब दङना।
औ औ
निला गाबनिबो थाबावो गोथाङानो एसे मोननै जातनि बेसाद दङना मोनसेया एसे दाथि मोनसेया एसे लाइट
औ औ
खोनादों ओ ओमफ्रायथ' दायो आंनि गोसोआवहाय दायो गैथ'ला
उम
बेफोरनिसै आरो गामसाफोरनि गाबा
औ औ
उम
हौवाफोर हौवाफोरनाथ' बे आर'नाइ गस्ला ओंखारबायना
औ औ
औ बेयो आर'नाइ गस्लायाव मा आगर ओ आगरखौ होबा बांसिन मोजां नुयो नोंथाङा
आंथ' बेखौ मिथिथ'ला माने आं एसेबां आगरफोरनि सोमोन्दैबो मिथिया नालाय
औ ओमफ्राय ओ दे ओ मा खालार मा गाबखौ होबा बांसिन मा गाबनि आगरखौ होबा मोजांसिन नुयो माने ओ जेरै अ मा खमला गाबहोयो गोथां गाब होयो गोसोम गाब होयो ना मा गाबखौ होबा बांसिन मोजां मोनो
अब्ला नोंथां बेफोरनि बागै जोङो उनावहाय सावरायनोसै नामा दाथ' नै जोंना समाबो जाबायना दे होमबा ना नोंथां